औ खोना
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङमोन।
आंथ' दा ओरैनोसो जिरायनानै दंनाय नोंथां।
ओ होनोमबा नोंथांजोंहाय आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङहा सम दंबा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथा हागोन।
औ ओ दा आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनो जोंनि बर' समाजारि सुबुं आसार खान्थिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों आरो।
औ
उम समाजारि आसार खान्थिया जोंहा बर' सुबुं हारिमुनि मोनसे बे मख'जाथाव बाहागो आरो जोङो सुबुंनो समाजारि आसारखान्थि होनोब्ला जों जोंहा संसार जानायावहाय जा जा आसार आसार खान्थिखौ जोङो मानिनानै सोलियो जोंहा जा आसार खान्थिफोर दङ बेफोरखौनो जोङो सओ सुबुं समाजारि आसार खान्थि होननानै बुंनाय जायो आरो। ओ बे सुबुं खान्थियाहाय जाबाय सुबुं थुनलाइ आरो देहायारि एबा मुवारि हारिमुनि ओ गेजेरनि मोनसे दाजाबदा बायदि आरो बे बेखौ जोंनो जेब्लायबो नांगौ जोंनि मोनसे समाज दानो थाखाय जोंहा बे खान्थिफोरखौहाय जोंहा जेब्लाय नांगौ जायो जोंनो सुबुं थुनलाइखौबो नांगौ। देहायारि मुवारि हारिमु बेफोरो बेफोरखौबो नांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंहा बे आसार खान्थिफोरखौबो जोंहा नांगौ आरो। बे खान्थियावहाय जोंहा जोनोम, हाबा, थैनाय आरो आबाद खालामनायाव बाहायनाय बायदि आयदानि नेमखान्थिफोराहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव मिथिस'नो हायाजासे जोंहा मोनसे मुगानिफ्राय गुबुन मुगा मुगासिम जोंहा सोलिबोबाय थानाय। बहाय नुनो मोनदों आरो जोङो बेफोरबायदि आसार खान्थि जोङो माबायदिहाय आबाद मावनानै जायो। थैनाय समावहाय जोङो गोथैफोरखौ माबायदि गारहैयो जोनोमाव जोङो गथ'फोरखौहाय माबायदि ओ माबायदिहाय जोङो जोथोन लायो आरो हाबाया जोंहा माबायदि खान्थियै जोंहा हाबाखौ खालामनाय जायो जोंनि बर' समाजावहाय बेफोरबायदि नेमखान्थि बेफोरखौनो गासैखौबो लानानैहाय जोङो मोनसे सुबुं समाज जायो नङा होमबा मोन मोनसे हारियावहाय जोङो मोनसे हारि जानो थाखाय जोंनो समाजारि आसारखान्थिखौहाय नांथारगौ दा बे फोर गासैखौबो लानानैनो जोंहा सुबुं समाजारि आसार खान्थि होननानै बुंनाय जायो आरो दा जोंनि समाजावबो बेफोरबायदि जोंहा गोबां आसार खान्थि फोर दङ बेफोर सुबुं हारिमुनि आसार खान्थिफोरा सुबुं फोथायथिखौहाय जोंहा बिथा खालामनायनि सायावहाय सोनारो आरो ओ खायसे नेमखान्थिफोराहाय सुबुं समाजाव थियै थाबाय थानाय नुनो मोनो आरो खायसेनियावहाय सोलाय सोल' नुनो मोननाय जायोब्लाबो सुबुं खान्थियाहाय बे खान्थियानो थाबाय थायो आरो जोंहाथ' जेन'बा बे नेमखान्थिफोरा जोंहा मुगानि उनाव मुग मुगा सोलायबोबाय थायो जोङो गोदान मुगा जायोब्ला बै मुगाजोंहाय जोंहा ओ गोरोबनानै सोलिनांगौ जायोना बेखायनो जोंनि बेबायदि नेमखान्थि फोरा माखासेया जोंहा सोलाय सोल' जाबोयो आरो खायसे खायसे नाथाय अब्लाबो बे नेमखा न्थियाहाय खान्थियैनो थायो आरो बेबायदिनो थाफिनो। दा आसार खान्थिखौहाय समाजा बेफोर समाजारि खान्थिखौहाय बाद होनानै जिउ खुंनो हाया आरो जोङो। ओ जोंनो बे आसार खान्थिखौहाय जेब्लायबो नांथारगौ जोंहा मोनसे समाजाव आसार खान्थि गैयाब्ला जोंहा ओ जोङो जिउखौनो खुंनो हाया। समाजनि खायसे नेमखान्थिफोराहाय धोरोमजों खाथि सोमोन्दो दङ आरो जोङो धोरोम लानानैहाय माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय फालिनाय जायोना जोंहा धोरोमनि गेजेरजों उजिनाय आरो खायफायाहाय ओ बिदिनो जादु फोरबायदि खालामफ्लानानैहाय लानाय ओ एबा गनायथ'नानै लानाय बेफोरबायदिखौहायबो जोङो नुनो मोनो आरो। समाजारि रंजानाय फोरबोफोरावहाय बांसिन सुबुङानो बाहागो लायो जेरै समाजनि धोरोमारि फालिथाय बायदि फुजा मेला आर'ज मेथाइ खन्नाय रोजाबनाय आरो गेलेनाय बायदि बायदिफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो बेवहाय मालाय हारिनि बायदिनो बर'फोराबो ओ गोबां समाजारि आसार खान्थिफोर दङ जोंहाबो जों बेफोर आसार खान्थिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मानिनानै सो सोलिबोदों बे खान्थि महर आरो आखुथायखौहाय नोजोर होनानै जोङो बेफोरखौ माखासे बाहागोआवहाय राननो हायो आरो। ओ जेरैहाय आबादजों सोमोन्दो थानाय धोरोमजों सोमोन्दो थानाय बोथोरजों सोमोन्दो थानाय आरो हाबा जोनोम ओ आरो थैनायजों सोमोन्दो थानाय जोङो बेफोर बाहागोआवहाय राननो हायो आरो। सुबुं धोरोमाबो ओ समाजारि सुबुं हारिमुनि मोनसे एंगार हायै बाहागो जोङो बेखौहाय एंगारनानै जोङो ओ मोनसे सुबुं समाजखौहाय जोङो दानो हाया आरो मोनसे सुबुं समाज एबा मोनसे हारियाव ओमफ्राय जोंहा धोरोमाहाय जोंहा थाखाथारो आरो। बर'नि धोरोम बाथौआबो जोंहा बर'फोरनि गुदि धोरोम गोदोनिफ्रायनो जोंहा बाथौ धोरोमानो बर'फोरनि गुदि धोरोम आरो। बे धोरोमावहाय थानानै बर'फोराहाय मिथिस'हायै समनिफ्रायनो जिउ खुंबोनायखौ जोङो लेखाफोराव फरायबोनो मोनखादों आरो जोंहा खुगा खुगा सोलिबोनाय बाथ्रा फोरखौ जोङो खोनाबोखादों आरो। दासिमबो बे धोरोमखौनो बोजोबनानै ओ जोंहा माखासे बर' सुबुंफोरा जिउ खुंगासि नो नाथाय आथिखालावहाय जोङो गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौबो लानाय नुनो मोनबाय आरो थेवब्लाबो जोंहा बाथौआनो जोंनि बर' बेफोरनि गुदि धोरोम होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। समाजारि आसारखान्थिनि मख'नो गोनां माखासे बाहागोफोरानो जाबाय सुबुं मुलि, एबा गोजाम मुलि देहायाव माबाफोर जुदि जोंहा बेराम जाब्ला दंफां लाइफांनि बिलाइ एबा रोदाब बिगुर आरिफोरखौहाय जोङो मुलि खालामनानैहाय जानानै देहाखौ फाहामबोनाय जोङो जोंहा जोंनि समाजावहाय बे आसार खान्थिया दङ आरो गोदोनिफ्रायनो। बर'फोराहाय लोमजाब्ला लोमजाब्ला साजाब्ला बिफां लाइफांफोरखौहाय देग्लिनानै जानाय ओ जोखोम जानाय जायगाफोरावहाय फुननानै लानाय बेफोरखौ खाथबनानै लानाय बे बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे ओ माखासे बिफां लाइफां बिफांफोरनि बिलाइफोरनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौहाय मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे फिसा फिसा ओ बेबायदिनो बेरामफोराहाय जोंहा हामबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि समाजारि आसार खान्थिफोर आरो। आरोबाव जोंहा मख'नो गोनां बाथ्राया जाबाय गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय आयेन खान्थि बे आयना बर'फोरनिफ्राय माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय जोङो बेखौहाय जेबो फोरमान मोननो थाङा जोङो बेफोरखौहाय मिथिया आरो नाथाय जोंहा खुगा खुगा सोलिबोनायखौ जोङो खोनाबोनो मोन्दों बिनि सायावहाय जोङो बेखौहाय बे माबाफोरखौहाय बे खान्थिफोरखौहाय बे आयेन खान्थिफोरखौ जोंहा बर'फोरनि आयेन खान्थिफोरखौ जोङो मोनबा बाहागोआव राननो हायो जेरै आगरबाद फंस्लत बाद दाउखि बाद खावालि बाद आरो खलोबोद बाद बे मोनबा बाहागोआवहाय जोङो राननो हायो आरो बे आयेन खान्थिनि गेजेरजों जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोदो बे आयेनखौहाय दानानै दोनखादों बे आयेन खान्थिनि गेजेरजों जोङो माखासे गाज्रि हाबा मावनाय सोरबा दाय मावनाय बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बिथा खालामनानै दाय मावग्रानि सायावहाय बिसार खालामनाय जायो नङाब्ला जोंहा साजा होनाय जायोमोन आरो बे दाय आयेन खान्थिनि गेजेरजों दा जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां आसार खान्थि मानिनानै सोलिबोदों बर'फोराहाय दासिमबो सोलिगासिनो बेफोर आसार खान्थिफोरानो जोंनि बर फोरनि जोंहा मोनसे समाजारि आसार खान्थि आरो दा आङो नोंथांनि सिगाङाव जोंनि बर'फोरनि समाज आरो आसार खान्थिनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसैमोन नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो दंमोन नामा?
औ आङो नोंथांजोंहाय माखासे आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो सावरायनो सानदों आरो आबाद होन्नानै बुङोब्ला जोंहा बेहाय गोबां थायो मैगं थाइगंनि आबाद नङा होमबा आरो फिथाइ सामथाइनि आबाद बेबायदिनो गोबां आबादफोर मावनाय जायो माइ आबाद बा बेफोरबायदि दा जोङो मोनसे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन साथ' हा नांखागोन नङा होनोमबा थोजासे रोखोमनि थोजासे रोखोमनि हा नांगोन दा बे हायाव जोंहा आबाद दानि मुगायावथ' गोबां लाइमोनफोरानो खायफा साख्रि बाख्रि मोनाखै नागेबाबो हास थाबाबो मोना होननानै ओरैनोसो थायो नङा होमबा दा ओरैनो थायालासे जों लाइमोनफोराबो जोङो मा माखासे आबादनि आबादनि आबाद मावनानै जोङो मा खालामनो हायो जिउ खांनो हायो नङा होमबा आबादनि फारसे जोङो एसेब्लाबो जोङो मबाइलफ्रावनो जोङो नायनानै जोङो सोलोंनो हायो नङा होमबा मा आबादखौ माबोरै मावनांगौ बेफोरखौ दा जोंहा गिबियावनो जोङो मा खालामनो हायो जों आलु आबादखौ मावनो थाखाय जों माब्रैहाय मावनांगौ बेखौ जोङो एसेब्लाबो मिथिखायो नङा होमबा दा जोङो आलु आबादखौ एसे गोजां बोथोर समावहाय मावो बेहाय जोङो मा आलुखौ जोंहा मा आलु जोलै नांगोन आलुखौ गायनो थाखाय दा आलु जोलैखौ जोंहा गावबाागाव न'खराव दोनखानाय गैयाब्ला जों बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जों गायहोनो हायो आलुआ बांद्राय गेदेर गेदेरब्ला जोङो बेखौ मा हाखावनानै गायनो हायो नङा होमबा दा जोङहा आलु बेखौ गायनो थाखाय हाखेवनानै लाग्रोनांगोन सिगाङावनो आरो बै हाखौबो जों जे जायगायाव हा जे हायाव गायगोन बे हाखौहाय जोङो मा मोजाङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन बे हाया जाहाथे मोजाङै हाय ओ मोजाङैहाय हालवजायो आरो बेनि हाग्राफोरखौ जोङो गारनो नांगोन दाखोर दालाफोरखौ फ्राय हायाव थानायखौ जेब्ला हाया मोजाङै मोनगोन अब्ला जों बेहाय मा खालामनानै लागोन आन्थार बोनानै लागोन मा नांगोलजोंहाय बोनानै लागोन आरो गोलाव गोलावहाय जोङो मा बोनानै लागोन आन्थोर आन्थेर बेहाय जोङो आलुखौ गायनांगोन बे आन्थारखौ जों एसे गोजान गोजान बा एसे गेब गेब गायना बोनो नांगोन जाहाथे आलुआ एसे देरोब्ला बे आलुखौ जोङो खोनो नांगोन ना बेनिखायनो जोङो एसे गेब गेब गालांनानै बे आन्थारखौ बोनो नांगोन आरो नांगोल जोंहाय जेब्ला बेखौ बोखांनानै लाग्रोजोबगोन अब्ला जोङो आलुखौबो बे हाखरावहाय होलांगोन आरो होमबा बे आलुखौ जोङो बांद्राय गोजान गोजानबो गैया खाथि खाथिबो गैया एसे नायनानै गायगोन आरो ओ बेबायदिनो आलुखौ जोङो होलाङै होलाङै जोङो बेखौ माख खालामगोन फबनांगोन आरो हाखौहाय मोजाङैनो फबनानै गाहोजोबनांगोन बेबायदिनो जोङो बेवहाय माखासे जोङो खायफा खायफा मा खालामो ओ जिगाबफोर एबा बेसर साबाफोर बेसरनि जिगाबफोर बेफोरखौ जोङो बेहाय खोबनानै होयो नङा होमबा बेहाय खोबखांनायनि उनावहाय जेब्ला आलुआ ओ देरगोन एसे अब्ला बेखौ मा खालामगोन खायफा बिदि खोबनायफ्रा आलि खो आरो माबा आलुखौहाय आरो खोबैफ्राथ' बिदिनो जोङो आलुखौहाय खोनानै होयो खननै खनथाम बेफोरसिम खोनानै होयो आरो जाहाथे आलु बेदरा मोजाङै थाङो खोनानै होआब्ला बे आलुआ बेदर थांनाय नङा आरो आलुवा मोनसे बियो हा सिङाव बेदर थाङो नङा होमबा बियो बिफां लाइफां बियो ओमफ्राय बियो मा बिबारबो बारो ओमफ्राय बे जोंहा आलुखौहाय जोङो खोनानै होनांगोन खननै खनथामसो जोङो खोनानै होनांगोन नो उनाव जेब्ला ओ दानमोन एसे गोबाव दानफोरनि उनावहाय आलुआ जेब्ला थैलांगोन ओमफ्राय होनबा जोङो बेखौ बुरनो नांगोन आरो दा जोङो बुरनानै बे आलुखौहाय नआव लाबोनानैाय जोङो मा खालामनो हायो ओ बेखौ मोजाङैहाय हाफोरा राननायनि थाखाय जोङो बेखौ फोराननांगोन सान्दुङावहाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो माखासे जोंनि बर फोरनावथ गोबां बिदिनो बाख्रि थाखायो नङा होमबा माइ बाख्रि जोङो बे माइ बाख्रिनि खावसे खनाजों खायसे खायसे बिदिनो दोनो आरो लान्दांयैनो जाहाथे बाव बार हाबा बारनाङोब्ला बे आलुआ जोंना गोथां गोथां जाजोबो नङा होमबा गोथां गोथां जाय ब्ला जों बे आलुखौ जानो हाया मि जिरनाय मोनाय बेनिखायनो जों बे आलुखौ बारनाङैफोरबायदि खायसे बस्थायाव खाथेनानै दोनगोन आरो खायसे मा बेबायदि बाख्रि सिङाव सोनानै दोनगोन आरो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय नांगौ समाव जोङो जासिगोन आरो उनावहाय जेब्ला दा दैलां समफ्रावबो जोंहा दोननानै नआव दोननानै लाखायोब्ला जोङो जानो हायो नङाबाथ जोङो बायनानैसो जानो नांगोन नङा होमबा
औ
ना आलुखौसो ओरैबायदि गायो आरो ओमफ्राय जोङो बे आलुखौ फोराना लासे दोननो हाया नङाबा बेयो हाया रानाब्ला जोंनि बे आलुआ थाबैनो गाज्रि जागोन एबा सेवलांनो खाबु थागोन आरो ओमफ्राय बे आलुखौ जोंहा गोबां रोखोमै जानो हायो नङा होमबा बाथोनफोरबो जानो हायो एवनानैबो लाब्रा जहल गासै मैगङानो जोंहा मा आलु होदेरो नङा होमबा बियो जोंहा नआव थाबाय थाग्राखा जों गोसोबानो बेखौ जानो हायो आरो दा आलु नङाब्लानो जोंहा जेबो जाखाया बेबायदिनो जोंआ गोबां आबादफोर मावनो हायो जेरै थारुन आबाद गायनाय थारुनखौबो जोङो बेबायदिनो हाखर जावनानै गायनो नांगोन जोलैखौ दोनखानायखौ बिनि उनाव जोङो खोनो नांगोना जेब्ला थास'वआ थारुना रजगोन अब्ला खोनांगोन बेबायदिनो खोनानै बेबो जेब्ला ओ बोर थैलांगोन थासआ बोराय जानानै अब्ला बेखौ जोङो जावनो नांगोन बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानै जोङो लाइमोनफोरा जिउखांनो हायो मानो होनबा जों गावनो गाव मावनानै ओ आबाद दिहुननो हानाया बेसे जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा गुबुन आबाद मावनाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनि आबाद मावनायखौ जोङो ओ गोबां बिदिनो इउरिया हासार होनायखौ जानोसाय जोंनि देहायानो लासै-लासै बेराम सोमजिलांगासिनोसो दङ नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो जोंनो जों गावनो गाव मावनानै गोबांहाय आबादफोरखौ जानो हायो आरो बेबायदि। बेजोंनो जोंहा गोबां रांफोरबो आरजिनो